औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ मोजां खोना फैयाखै नोंथांनिखो।
औ औ दासो खोनादों नोंथांनिखौ।
औ खोनाबाय, औ खोनाबाय नोंथां।
औ खोनाबायदे आंबो।
औ
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै कल खालामदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो सम दंना?
औ नोंथां ।सावरायजागोन दे।
होमबा आयदाखौ लानोसैना नोंथां?
औ नोंथां
औ औ होमबा आयदा
औ नोंथां
औ साम' ओंख्रिनि बागै लानोसै आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां? औ औ औ औ साम' ओंख्रिनि बागै लानोसै आरोना नोंथां होमबा आं फोरमायगोसै ना नोंथां।
औ दे
औ औ अ जोङो साम' ओंख्रि जानोबा जोङो सिगाङावनो जोङो खाथि खालानि दैमाफोरनिफ्राय लाबोयो आरो ना नोंथां एबा दानि मुगायावथ' जोङो बायनानैबो लाबोनाय जायो एबा दैफोरावबो जों खन हैनानै लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां। दैफोराव खननानै ला जोङो एबा बनानै लाबोनायनि उनाव जोङो साम'खौ हरनै एबा सा सानसेफोर जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरोना नोंथां। जाहाथे साम'आ खिगारोदो खिगादो खिगारनानै थायो मैला बैलिया माने गनानै थायो एसे।
बेनि उनाव जोङो जानोसै समाव एबा जानायनि सिगां जो बे दैयाव सोमना लानाय समाव जो सानदां गाफ्राव एबा सान्द्रिफ्राव जोङो बोखारनानै लानानै बेखौ स'खौ जागा होयो आरोना। बे जागा होखांनायनि उनाव जोङो मोनसे मोनसे दलद दलद खननानै जोङो इस्ते पेन एबा शु जिनिसफोरजों जोङो बेखौ माने बेनि मोदोमाव थुयै थुयै बिनि दाखोनखौ जोङो बोखनानै लाग्रजोबनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बोखांना लाखांजोब नायनि उनाव गासिखौबो मोनसे दैयाव सोमनानै आरोबाव जोङो साम'नि साम'नि खिथु एबा साम'नि बिजौखौ जोङो ससे ससे दानस'ना लानाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे साम'आ सोबनायाव मोदोमा फैयो आर ना बेनि उनाव जोङो दानस'खांना लाखांनायनि उनाव मनाफोराव मनाफोराव होनानै एबा अफबाफोर लानानै जोङो बे साम'खौ मोजाङै ना हैयो आरोोना नोंथां संख्रि होनानै नाखौखांनायनि उनाव जोङो मोजां ङै मानजिखांनायनि उनाव
साम'खौ आरोबाव खेबनै खेबथाम सुबुबावो आरो ना नोंथां गोजों जाजासिम बिनि साम'नि जेरै मैला मैलि बादामालिफोर सिथाबनानै थानाय बेफोरखौ गासिबो खौबो जोंहोजोबखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ
मोनसे माने माबायाव लानानै दोनो आरोना बिनि उनाव जोङो साम'खौ साम'खौ जोङो सबायफोरजोंबो जाजायो एबा दालिफोरजोंबो जायो एबा जोगोनारफोर एबा आलु जेरै अनला बेफोरबाददिजोंबो जायो आरो ना। आं आङो सबायजों संनायखौनो खोन्थानानै होनसै थांनो
औ
औ सबायजों जायोबा जोङो साम'खौ सिगाङावनो सारायफोराव थाव होनानै संख्रि बानलु बेफोरबायदि मोजाङै सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरबायाददिखौ मोजाङै देनानै सा म'खौ दसे समनि थाखाय एवफ्रामनानै लायो आरोना जाहाथे बिनि दैया जोब जोबनायनि उन जोब जोबजासिम एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो मा सबबायखौ होख्लेबनानै लाखांनायनि उनाव सुना लाखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ बे साम' साम' एवनायनो हो आरोना नोंथां साम' एवनायनो होनानै जोङो गोबाव मानै दैखौ बुरजा होनानै जोङो गोबाव गोदौहोयो आरो ना नोंथां।
औ
जोबखांनायनि उनाव जोङो एसे खारैबो होनाय जायो आरोना नथां। खारै होखांनायनि उनाव जोङो दसे गौवासिम गोदौ होबाय थानानै जोङो आधा घन्टासो गोदौ होबाय होबाय थानायनि उनाव जोङो सामआ गनाय बादि जायोब्ला बेखौ सोबनाय ना नायनानै संख्रिफोरखौ मोजाङै नायनानै नानै जोङो सम ओंख्रिखौ जानाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बिनि उनाव जोङो साम लादायफोरखौबो जानाय जायो आरोना नोंथां साम लादायखौ जोङो खननानै लाबोनानै बेबोदिनो हरसे हरनै बे बोदिनो सोमना दोननानै जोङो जानोसै समबा बिखौवो जोङो ओ मोनसे ओ ब थनफ्राव लानानै बेखौ संख्रि से होनानै जोङो रुनानै लाग्रोनाय जायो आरोना रुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बिनि खलथाखौ बोखार नानै बिनि दाखोनखौ बोखारनानै आरो बिनि मोदोमखौ जोङो मोनसे थोरसिफोराव एबा मा खादाफोराव एरनानै लाखांनायनि उनाव लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संख्रिजों मोजां जाङै सिग्लि सिख्लि सुनानै लानाय जायो आरोना मोदोमखौ जाहाथे बिनि मैलाफ्राबो खायो बेखौ सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माजों जायो होनबा मैथाजों एवनानै जायो आरो रोना नोंथां मैथाफोर एबा नोरसिंफोरजोंबो जोङो बेखौ एवनानै जायो
नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि माबायदि जायो साम ओंख्रिखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो सामु ओं खौ बेबायदिनो गोबां रोखोमै संनानै जायो आरो जोङो साम ओंख्रि जानो‌ गोनांब्ला गिबियावनो सा मनिबो गोनांथि जायो जोङो सामखौ खायसे आइजोफोरखौ जोङो ओ फोथाराव बा दैमाफोराव खननानै लायनायखौबो नुदों नङाब्ला फुख्रियावनो ओ थानायखौ खननानैबो लायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जाय फ्रा गैया बिसोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लायनायखौबो नुदों आरो । बेनि उनाव जोङो सामखौ लाबोनानै लोगो लोगो जानाय जाया । जोङो बेखौ सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे सामआव हाबना थानाय मैलाफोरा। ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव । ओ जोङो सामखौ मोजाङै ओ सानसे बा साननै थानानै हु खहैफिनो आरो मोजाङै बेनि उनाव ओ जोङो आरोबाव मोजाङै सुखांनानै । बेवहाय थानाय जा धाखोन बेखौ बोखारो आरो उन जा एसे एसे दानना नै लायो आरो बेनि उनाव आरो बाव सुनानै जोङो बेखौ खेबसे रुबावो आरो दैयाव । ओ बेनि उनाव रुखांनानै जोङो बेखौ मो मोजाङै थावजों एवफ्रानग्रोनानै लायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो साम'खौ सबायजों जानो गोनांबोला गिबियावनो। सबायखौ खायसेया नआवनो फोनानैबो लायो आरो खायसेखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो लाबोन नायखौ नुदों आरो जोङो औ सबायखौ जोङो । गिबियावनो ओ हुख्रेबग्रोनानै लायो ।
औ
बेनि उनाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आर' । बेनि ओ सोमनानै दोनखांनानै जेब्ला गुरै जायो। बेनि बिगुरा गग्लायो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै। सुनानै ओ लाबोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ। ओ थावजोंबो एवफ्रामग्रोजायो नङाब्ला । जोङो दायरेक खारैजोंबो रइहोग्रा जायो आरो। बेनि उनाव ओ औ बेनि उनाव दै होनानै बेयाव हाय मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो। बेवहाय बायदि मस्लाफोरबो होजायो बेनि उनाव जेब्ला मो ओ सबाया मोजाङै गुरै जा यो अब्ला जोङो बेवहाय साम'खौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला खारैया मोजां नाङो अब्ला जोङो ओ बेवहाय दुन दिया बा खासि थारि बायदिखौबो होनाय। नुदोंआरो नोंथां जोडों सामुक खौ सबायजोंल' नङा जोङो ओ । जारि बिलाइ बायदिजोंबो जानायखौ नुदों आरो दालि बायदिजोंबो अनला खा जोंबो जानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव नोंथाङा जेरै फोरमायदों सामु ला दाइ ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जानायखौ नुदों आरो । बेखौ जोङो लाबोनानै गिबियावनो मोजाङै सुनानै रु ग्रोयो आरो रुनायनि उनाव ओ बेखौ एरख'नानै । बेखौ जोङो। एवफ्र्रांनायनि उनाव मैगं जेरै मैथा जोंबो जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ सिंग्रि मेखिफोरजोंबो एवनानै जानायखौ नुदों ।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायै जोङो। ओ साम' लिंग्रि होननायबो दोङो बेखौबो जोङो खायसे खायसेखौ जानायखौ नुदों आरो। नाथाय एसे खम नुयो आरो बे
औ जोंनि ओनसोलावबो बांद्राय बे साम' नों दा मा साम' होनदोंमोन नोंथाङा? औ औ साम' लिंग्रिखौ बांद्राय जानाय नुवा नुवा नोंथां। जोंनि ओनसोलाव साम' गोलाव आरो साम' लादायखौ बांसिन जानाय नुयो आरोना। बे साम'औ बे साम' ओंख्रिफोरा जोंनो जेरै हटेलफ्रावबो दा बांसिनानो जोंनि बर'नि ओंख्रि हिसाबै बांसिन जानाय जायो आरोना नोंथां ना? माने गोजौ मान लादों आरोना बे साम' ओंख्रिया बांसिनानो जेरै सबाय साम' बेफोरबायदि जोंनि माबा मोनसे माबाफोर जाबाबो बादायलायनाय संनाय खावनायनि बादायलायनायफोर जाबाबो जोङो साम' ओंख्रि बेफोरबादिखौ संनाय नुसै आरो ना नोंथां ना?
औ नोंथां
औ औ
नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव ओ जा गोदो गोदोनि हुदा जेरैबायदि ओ ना खांख्राइ हमनाय आरो गांजेमा एंखावरि बायदि हमनाय हुदाया दासिमबो दंना नोंथां?
औ दङ नोंथां
औ दासिमबो बेफोरखौ मोनोना नोंथां?
औ नोंथां माने दैज्लां समाव दै बोहैनानै फैनाय समाव बे दुब्लिफोराव जोङो बांसिन माने एसे दै थानाय समफ्राव जोङो बांसिनानो बे साम' खांख्राय आरो सिंखावरि बिजिनो गांजेमा फोरखौ जोङो मोननाय जा जायो आरोना नोंथां गुबन मेसें बोथोरफ्राव जोडों बे फोरखौ मोननाय जाया आरोना नोंथां बांसिनानो जोडों खांख्राय फोरखौ अबहाय मोनो जेरै मेसें बोथोराव जोङो गुदुंङाव खन'नानैबो मोननाय जायो आरोना नोंथां ।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलथिं खांख्राइखौ आरो मा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ खांख्राइखौ ओ जानो गोनांब्ला जोंडों गिबियावनो खांख्रायखौ जों खायसेखौ बायनानैबो लायनाय खौ नुदों आरो दाथ' दैज्लां सम नालाय बेखायनो जोङो खांख्राइ- खौ दुबलि फोथार फ्रावबो खन'नानै लायनाय खौ नुदों आरो जोङो खांख्राइखौ ओ जानो गोनांब्ला गिबियावनो बेखौ ओ सोमनानैबो दोनग्रोयो साम' बाय बिदिनो गिबियावनो बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै हुनानै बेखौ जोङो अ -
औ
खारै बायदिजों जानो गोनांबोला ओ अन अनलाफोरखौ देखानानै लायो आरो जेब्ला मोजाङै गोदौवो अब्ला बेवहाय खायसेखौ जोंङो गथा गथायैनो मोजाङै हुना जानायखौबो नुदों आरो खायसेखौ खांख्राइखौ सेफायनानै जानायखौबो नुदों आरो जोङो खांख्राइखौ अनलानि अनगायैबो जोङो जारि बिलाइ नङाबोला जोङो मैथादिजों जानायखौ नुदों आरो सिंग्रि मिखिजोंबो नङाब्ला खायसेखौ जोङो बाथोन बायदिबो देनानै जानायखौ
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलथिमबो बांसिन बि खांख्राइ फिसा फिसाफोरखौ जोङो बेनि खलथाफोरखौ बिनि खलथा मोनसेखौ माने बोखारनानै बेखौ मोजाङै मानजिनानै
औ खोनादों नोंथाङा